नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना? नोंथाङा खोनादों ना?
हेल' नोंथां औ खोनादों दे औ खोनादों दे।
नोंथांखौ औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथांजों फंनैसो बाथ्रा सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन दे।
औ नों नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां माने जोंनि माने बर' आइजोफोरनि माने नाफाम बानायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ जोङो नाफाम बनायनायखौ आङो एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथांनो।
औ नंगौ नों
औ जोंङो नाफामखौ बनायग्रोनो गोनांब्ला गिबियावनो नानि गोनां जायो नालाय जोङो नाखौ गिबियावनो ना फिसाखौ बांसिन बनायनाय खौ नुयो आरो। जोङो खायसे आइजोखौ बाजारनिफ्राय मोनखानायखौ बायनानै लाबोनायखौबो नुदों। आरो खायसेखौ गावगाय ओ दुब्लिफोराव बा दैमाफोराव थांनानै ना हमनानै लाबोनायखौबो नुदों आरो। बेखौ जोङो लाबोनानै गिबियावनो बेनि ओ खिन्थादोंमोन खौ मोजाङै गारनानै सुस्रागोन होननानै बेखौ ओ फोराननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंनाव ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जा थास' बेखौ जोङो लाबोनानै बेखौ देनाय जायो आरो, जा ना फोराननानै लानाय बेजों देनाय नि उनाव जोङो बेखौ खायसेखौ जोङो सामब्राम बायदिखौबो होनाय नुदों आरो खायसे खौ होवालासेनोबो बनायनायखौ नुदों आरो। बेनि उनाव जोङो बेख खौ नाजों बे थास'खौ देनानै
औ नंगौ।
जोङो ओ बथलाव खायसे सोनाय नुदों बा खायसेखौ टेमाफोरावबो सोनायखौ नुदों आरो। बिदिनो जोङो बेखौ मोजाङै नारसो नारसोयै सोनाय दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो बार हाबै बायदि। बेनि उनाव ओ जोङो बेवहाय खायसेखौ खारैनि खिफोरखौबो सायाव ओ होनायखौ नुदों आरो। जाहाथे बार हाबैबायदि आरो बेनि सायाव थास'खौ आरोबाव देनानै बेखौ होनायखौबो नुदों आरो बेबायदिनो जोङो ओ बे नाया गोबाव जायोब्ला जोङो बेखौ गोबाव समहालागै जाजानायखौ जोङो नुदों आरो नोंथां।
औ नंगौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ जायोब्ला खायसेखौ ओ मोजाङै खारै होनानै सं फिनायखौबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगो।
औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा बे नाफामखौ माबोरै बानायो आरो माबोरै जानाय जायो।
औ नोंथाङा बुंखानाय बदिनो जोंहा माने नाफामखौ जोङो माने जोङो ना फिसा फोरखौ जोङो माने बेफोरबायदिनो दैबानाफोर जायोब्ला जोङो माने बेबायदिनो दुब्लि फोराव गुरनानैबो मोनो नोंथां।
औ
औ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे
औ बेनिफ्राय जोंहा बेनि अनगायैबो जोङो माने बे ना फिसाफोरखौ जोङो हा थाइ बाजारनिफ्रायबो माने बायनानै लाबोनो हायो आरो नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय जोंहा माने जोङो बेबायदिनो जोङो माने न'नि हाखरफोरनिफ्रायबो जों ना फिसा फिसाफोरखौ गुरनानै माने नाफाम बानायजायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने बेबायदि ना फिसाखौ जोङो मोजाङै बासिनानै माने साफायै सुस्रानानै जों माने सानदुङाव होनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने नाफाम बानायनायावथ' जोंनो थास'नि गोनांथार नालाय,
औ।
औ बेनिफ्राय जोङो माने जोंना बर-' बर'नि न'खरावथ' माने जोंहा थास' दंफाङा थाखायो नालाय।
औ।
औ जोङो बेखौ माने थास'नि बुगाखौ जोङो माने बेखौ जोङो हाना लाबोनानै जोङो सुनानै सुस्रानानै माने फिसा फिसायो गोब्बा गोब्बै हानानैसो जों माने बेखौ सान्द्रिफोराव फोराननाय जायो आरो सान्दुंआव
औ
औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेखौ जोङो फोराननायनि उनाव माने जेब्ला रानो अब्ला जोङो बेखौ माने दिंखि उवालफोराव माने सौनाय जायो आरो नों थां औ औ बेनिफ्राय जों माने गोदोहायथ' बेफोरबायदि माने गोदोहायथ' बांसिन बेबायदिनो दिंखि उवालफोरावसो जोंहा नाफामफोर खौ देयोमोन आरो नों दा नाथ' दा दाथ' दाथ' जोंना माने ओ कारेन्टनि इलेक ट्रिकनि जुग जाबाय नालाय बिगियानगिरिफोरा जोंहा माने बिदिनो गोबां लाइनजों इदि माने देग्लिनो हानाय जोंहा माने ग्रेन्डारफोर ओंखारबाय आरो नोंथां
औ
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों दे
औ बेबायदिनो जोंहा माने नाफामखौ जोंहा दा माने जोङो दा बेबायदिनो ओ उवालफोरखौथ' जों बांद्राय नुनो मोनला जों दि खि एबा जों ग्रेन्डारफोरावनो गो बेबायदिनो बांसिन सौनाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ सौनायनि उनाव जोङो माने बेखौ औवानि हासुं एबा ग्लास नि भयामफोराव जोङो बेखौ नारसो नारसो सोनानै माने जोङो बेखौ हिस बेबायदि जों भयामखौथ' जोंहा माबा थायो नालाय जोंहा माने औवानि हासुं सुंफोरखौ जोङो माने गोरा हायजिजों होथेनानै दोननाय जायो आरो नोंथां
औ
औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ माने ओ बेखौ लायनो गोदोनि आबौ आबैमोनहा बुङोमोन लायनो जे बेखौ दान मोनथाम माने दान मोनथामसोनि उनाव जाय अब्ला माने नाफामा सेवनानै बांसिन गोथावसिन जायो होननानै जोङो बेखौ मिथियो आरो नोंथां
औ
औ बेनिफ्राय जोंहा माने बेखौ जोङो ओ बेखौ जोङो माने गोबां रोखोमैबो संनानै जानो हायो जोङो दैलाव लावबो संनानै जानो हा हायो बेखौ गथायैबो जों संनानै जानो हायो नाफामखौ
औ।
गोदोहायथ' जोंहा माने बेबायदिनोां गोदो जोंहा बांसिन बर'आइ जो फोरफोरा बांसिन बेबायदिनो नाफामफोर बानायोमोन आरो नोंथां। औ नाथाय जोङो दा बेबायदि नाफाम बानायनायफोरखौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनला होननानै बुंनो हायो। औ बेबायदिनो जोंहा गोदोनि बर' आइजोफोरा बेबायदिनो गोबां बेफोरबायदि नाफाम बानायनायफोराव आखा फाखामोन। बेबायदिनो माने गोबां बर' आइजोफोरा न' न'आव जानो आन्था माने न'नि न' जानो आन्था बेबायदिनो गोबां बानायनानै लायोमोन आरो बिनि अनगायैबो माने न'आव इसे जानानै दोनथुमनानै जों माने हाथाय बाजाराव फानलाय लांनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोनदों आर थार नोंथां
औ
औ बेबायदिनो माने फाननो लांनायफोरखौ माने गोबां बेबायदिनो फाननानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदि नाफामफोर फाननानैबो गोबां जिउ खुंबोनायफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां।
औ।
नाथाय दानि दानि जोङो दानि जुगाव जोङो माने बेफोरबायदि नाफाम बानायनायखौ गोबां खम नुनो मोनग्रा जाबाय आरो नों -थां औ बेबायदिनो जोंहा माने नाफोरखौबो मोननो थांला नालाय बिनिखायनो जोंहा नाफाम बानायनायफोरखौ माने नुनो मोनला आरो नोंथां। औ बुंनो थाङोबाथ' दानि माने गथ' गथ' उन्दै उन्दै फोरा माने नाफामखौ मादि बानायो नाफामा माबायदि बेखौनो मिथिनो रोंला होननानैबो बुं औ औ बेबायदिनो जोङो माने नाफामखौ जोंहा फाननानैबो जों गोबां माने बर' आइजोफोरखौ जिउ खुंनायखौ नुनो मोनदों। ओ बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोदोहायथ' जोंहा बेबायदि हाथाय बाजाराव नाफामखौ देनानै फानोब्लाबो माने बांद्राय बेसेन बांद्राय बेसेन मोनामोन आरो बांद्राय रां मोनामोन। औ बेबायदिनो जोंहा मानि जोङो दा बेबायदिनो सासे सानै बानायोब्लाबो जोङो माने बेखौ हाथाय बाजाराव फाननो लाङोब्ला गोबां माने जोंनि बर' सुबुंफोरा बेखौ बानायनो बानायनो रोंला नालाय। दा माने दानि जुगनि माबा मानसिफोरा बेनिखायनो जोंहा माने बेखौ हाथाय बाजारनिफ्राय जोङो गोबां बेसेन होनानै ब्लाबो बायना लाबोनानै जायो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा माने बे नाफामखौ जोङो माने गोदोहायथ' जोहा माने बेफोरबायदि गोजान गोजानाव लांनानै बेफार फालांगि खालामनो हायामोन नालाय। गारि मथरनि आंखालनि थाखाय जोंहाथ' दा माने गारि गारि मथरनिबो आंखाल गैला नालाय बेबायदिनो जों नाफामफोरखौ बेबायदिनो गोबां गोजान गोजान जायगायाव फाननो लाङोब्ला बांसिन रां बांसिन बेसेन मोनो होननानै जों मिथियो आरो नोंथां।
औ।
औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेबायदिनो बर'नि गिदिर गिदिर हटेलफोराव जोंहा माने बेबायदि नाफाम नाफामबो मोनजानाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा माने अनलाइननि जुग नालाय जोङो बेफोरबायदि बर'नि मैगंफोरखौ संनानै माने जोङो गोबां माने अनलाइन खालामनानैबो जों मोनजायो औ जोंहा माने बेबायदिनो संनानै जोङो अनलाइन खालामहरनानै माने जोंङो बेबायदिनो फाननानैबो जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ।
औ जोङो नाफामखौ माने बांसिनानो जोङो माने खुमब्राजोंबो बानायो होननानै जोङो माने मिथियो आरो नोंथां।
औ।
खुमब्राजों बानायब्ला जों माने खुमब्राजों बानायनायखौ बांद्राय थावा होननानै जों मिथियो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा माने जोङो बेबायदि जोङो थास'जों बानायनायखौ जोङो बांसिन गोथावसिन जायो होननानै जों मिथिगौ आरो।
औ।
औ बेबायदिनो जोङो माने बेबायदिनो नाफाम बानायनानै जोङो गोदोनि माने बर' आइजोफोरखौ जों बेबायदिनो गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो नाफामफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै बेखिनि रां मोननाय रांजों न'खराव जा बायनो गोनां मोने मुवा बेसाद दोङोमोन बेफोरखौ बायनानै माने जिउ खुंनायफोरखौ जों गोबां नुनो मोन्दों आरो नोंथां। औ नोंथाङाबो नुनो मोनदों नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि माने माने नाफाम फाननानै माने नाफाम बानायनानै फाननानै जिउ खुंनायखौ।
औ नोंथां ओ बिदिखौथ'‌ जोंनि ओनसोलाव बांद्राय नुनो थाङा आरो। नाथाय जोङो खायसेखौ ओ गावबागाव जानो थाखायल' बिब्दि बानायनायखौ नुयो आरो। नाथाय जोङो बिब्दि बानायनायखौबो एसे खम नुनो थाङो आरो। दानि समाव बांसिन जोङो बायनानै मोननाय नाफामफोरखौसो बांसिन बाहायनायखौ नुयो मानो होनोब्ला जोंना दानि समाव आइजोफोराबो ओ एसे गोदोनिस्राय सोलों थाइनि बिथिङावबो बा बायदि बिथिंफोराव जौगानो हमनायखाय जोङो बांसिन गाव बा गाव खामानियाव मुखुब जानायखौ नुयो आरो बेनिखायनो जोङो ओ आइजोफोरखौ बिब्दि खामानियाव एसे खम नुयो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
नोंथां नोंगौ।
औ। बिदिब्ला नोंथां ओ जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ दे बिदिब्ला नोंथां। नोंथां औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।